अ मा खालामदों नोंथाङालाय?
ए नोंथां नै दंलाबायो ओरैनो जिरायनानै।
अ नोंथां ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामखौ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
ओम ओंख्रिया खुमब्राजों हांसोसोमोन नोंथां।
ओ गोथावआनो माथो नोंथां।
औ।
जेबो हाबाफोर मावाखैना नोंथाङा?
मावाखै नोंथां ओरैनो माने जाखांनानै बिदिनो मबाइलफोर नायला बायदोंमोन आरो नोंथां
अ होमबाथ' नोंथांनाव दायो आंजों सावरायनो सम दङ दा नोंथाङा?
औ दं नोंथां औ।
औ माने नोंथांजों आं कल रायलाय कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथां जोङो मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ नोंथां दे बुंलाय मा टपिक बेयो रायलायजागोन नोंथां।
जोंहाथ' माने औ आं टपिकखौ बुंना होनि बिदिब्ला जोंहा माने बैसागु बोथोरनिसो एसे बागै नोंथां मिथिनाय बायदि नोंथाङा माबायदि फालियो बेफोरनि बागैसो एसे माने सावरायनो होननायनै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां।
अ नोंथां लायराय जागोन नोंथां बेथ' जोबोद
अ अ औ बिदिब्ला नोंथां नोंनो एसे सावरायग्रोदो खोमा बैसागु बोथोरनि बागै
औ दां जेनेबा आं जा एसे मिथियो बेनि बागै एसे खोन्थाना होनोसै नोंथांनो ना?
औ औ औ दे।
औ जेबा जों फास्ट खोथा बुंनो हायोदि जेनेबा बैसागु बोथोरा बर'फोरनि जेनेबा गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जेनेबा फालिबोनाय मोनसे फोरबो जेनेबा जोबोद फुराना बा गोदो गोदायनि फ्रायनो जों फालिबोनाय मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
बे फोरबोआ बैसाग बैसाग जेनेबा बैसाग दानाव जानाय जायो आरो बे फोरबोआ जेनेबा जों बोसोराव खनसेल' जायो आरोना बे फोरबोआ। औ नोंथां जेनेबा जों बे फोरबो जेनेबा बे फोरबोनि सिगां बैसागु फोरबोनि सिगां जेनब बैसागुआव जोङो बुंनो हायो जोङो एक थारिखआव जायो जेनेबा बे एक थारिकनि सिगां जोङो जेनेबा जों जिब जुनार बा मोसौ फोरखौ जों फुङावनो जेनेबा मोजां थुखैनाय जायो आरो जेनेबा लाव फान्थाव दाबस्रिं बेबायदि बायदिसिना होनानै जेनबा माला खाम माना ओ नानै गानहाय जायो आरो जेनेबा जों मोसौनो जाहाथे जेनेबा बे बोसोराव ओ जेनेबा बे फोरबोआव बैसागु फोरबोआव जाहाथे मोसौ मोसौ फोराबो मोजाङै जेनेबा ओ सानसे जेनेबा मोजाङै गांसोफोर मोनजाथों जों बे मोसौखौ जों दुरुंजों खानाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां जाहाथे जों बे मोसौआबो आजादि जेनेबा सानसेखौ मोजां मोनजाथों होननानै माने हगारना हरनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
आरो जों बुंनो हायोदि अखानायनायै जों जेनेबा थारिखआव जेनेबा उन्दै मानसिया बोराय बुरि एबा बिमा बिफा एबा गावनिफ्राय देरसिनखौ सनमान लायो एबा मान लायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां जेनेबा जों बेबायदि खालामनानै एबा गुबुन गुबुननि न'खराव बिदिनो बायदिसिना फुजाफोर होयोना जेनेबा माल लाखांनानै जोङो गामियाव बेरायनाय जायो आरो नोंथां जेनेबा जों गामियाव बेरायनाय जेनेबा जों मोस जायो आरो नोंथां जाय जों मोसानायाव खाम सिबुं बायदि रमखौ रोखोमखौ दामनानै बा लानानै जों मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
आरो बे बैसागो फोरबोआव जोंनि जेनेबा सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बायदि रोखोमनि बिफांफोराबो जेनेबा बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनाय जायो आरो आरो मोनसे रोखोमनि दाउ जेनेबा जों दाउखौबो बुंनाय जायो बे दाउखौआबो गाबफैनाय जायो आरोना बैसागु बोथोराव
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो जों बुंबावनो हायोदि जों जेनेबा बैसागु बोथोर फैयोब्ला जेनेबा जों गासिनिबो गोसोआ एबा देहाया जोबोद उरां फारां जायो आरो नोंथां जेनेबा जों मोसा थानो लुगैयो आरो नोंथां जेनेबा जों मोसानो बुङोब्ला गामि गामिनो बिदिनो ओ गिबियाव जेनेबा गथ'निफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम जेनेबा गथ' गथाय एबा बिहामजोफोर एबा बोराय बुरि एबा आरो आबै आबौमोन गासिबो जों गामि गामियावनो जेनेबा न'खर न'खर हाबनानै जों मागिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ मागियो
औ जेनेबा जोङो बेफोरबायदि आरो बे बैसागु बोथोराव मोसानायफ्राबो जेनेबा जों जाय मोसानायाव गाननाय गाननायफ्राबो जों। जेनेबा माखासे ओ दड्रेसफोर दं जेरै जों बुंनो हायोब्ला। हिनजावफोरा ओ बेबायदिनो गस्ला गोजा गाननानै जेनेबा आर'नाइ लानानै ओमफय आसान बायदि ओ सना खेराफोर गाननानै दख'ना गोमो गाननानै मोसानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ आरो जों हौवाफोरा गामसा गोथां आर'नाइ गस्ला गुफुर आरनाय ग स्ला बायदि रोखोमनि गाननानै जों गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय नाय एबा मोसानाय जायो एबा जों माखासे माखासे गामियाव एबा गुबुन गुबुन गामियाव जों माने गुबुन गुबुन गामियावबो थांनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जों बुंनायदि ओ बे फोरबोखौथ' जों अ बैसाग मासा दानावथ' फालिनाय जायो आरो जों बे बोसोराथ' जेनबा बे फोरबोआथ' जों बोसोराव खनसेल जायो आरो बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ बेबायदिनो जों जेनेबा दासिमबो बे फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ फालियो नोंथां औ
औ एसे फोरमायनानै होलाय
औ औ आं फोरमायनो होनगोन दि नोंथां होननाय बायदियानो जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेबायदिनो फालियो जेनेब्ला जोंहाथ' गिबियावनो मोसौ बैसागु जाग्रोयो नालाय बे मोसौ बैसागुआव जोङो बिदिनो बायदि रोखोमनि लाव फान्थाव जाबस्रिं बेफोरबायदिखौ जों माने माला बानायनानै गोदोनिायाव मोसौनो गानहानै बिबदिनो थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ बेनि फ्राय उदाङै हगारना दोननाय जायो सानसेनि थाखाय मानोना बैफोर मोसौफ्राबो माने उदाङै जेनेबा जोंनि जेनेब्ला जों होनगोन जे जोंनि आबाद मावनायफोराव मोजाङै मोजां रैखा होलांबाय थाथों होननानै माने बेफोरखौ जोङो फालि नाय जायो आरो मोसौ बैसागुखौ
औ नोंथां औ औ
औ आरो बेल' नङा जोंहाबो नोंथाङाबो दै होनलांखाबाय जेनेबा जोंहा जोंनि बेनि अखानाय जेरै जेनेबा जोंहा गिदिर उन्दैसिना गिदिरफोरखौ गिदिरफोरनिफ्राय मान लायो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो मान होयो बेफोर बायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरो माने बेफोर खामानिफोरा सोलिबोगासिनो दं। आरो सोलिलांबाय थागोन औ आरो माने जोंहा बेनि उनावथ' जोंहा मिथिखागौ जेनेबा जोंहा बिदिनो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानायफोरखौ लानानै जों न'खर न'खर हाबनानै जों मागियो मोसायो मु सुरो मोसानानै देखायो आरो बैफोर न'खरफोराबो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर बेसादफोर जाहोनानै बिदाय होयो। बिदिनो गासैखौबो गामि गामिनि न'खर न'खर गिदिङो ज' ज' ज' रंजायो जेनेबा उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जेरै गथ' गथायफोर बोराय बुरै लाइमोनफोर बिदिनो जयै जयै ओंखारनाय जायो आरो आरो सम लायो एबा गामि ओनसोल लायै गामि ओनसोल जेनेब्ला लाइमोनफोरा सोरबा सोरबानिया बिदिनो ज' ओंखारनानै आरो एक्सट्राबो जेनेबा ओंखारो आरो लाइमोन हान्जा होनो जायखौ जोङो बिबदिनो जोंहाथ' बे फोराव ग्रोम ग्रोम खाम, जथा सि फुं सेरजा लानानै माने जों मोसानाय जायो एबा मागिनाय जायो आरो बिबदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मुवा बेसादफोरबो जों जानाय जायो आरो नोंथाङाबाबोथ' मिथिखागौ नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जोंहा बैसागु बोथोरबा माने मिथिंगाफ्राबो जोबोद समायना रमायना महर लायो बिफांनि बिलाइफोरा गोरलैयै सोमखोर सोमखोर महर लानानै गोरलैयै मोजां खिलियो आरो दाउ खौवौ आबो औ औ दाव आरो दाउ खौवौफोराबो थ' गोबां बिदिनो खौवौ खौवौ गाबफैनाय जायो आरो जोंहा बेल' नङा आं बुंबावगोन जेन जोंहा बिदिनो बैसागु मागिनाया न'खर न'खर जेनेब्ला जोबो ब्ला नखर नखर जेनेबा जोबखांनायनि उनावहाय जोङो माने जयैनो खनसे रायजोजों एबा जयैनो खनसे माने बयबो बिदिनो मोखां नायलाय नायलाय बायदि बायदि माने बायदिसिना जानाय जायो आरो जेरै हमनानै ला जोंहा बेफोर माने जयैनो खनसे पार्टि जालायनायाव जेनेबा जोंहा बायदि रोखोमनि खेला दुलाफोर होयो
औ नोंथां औ औ
जेनेबा जोंहा अमा हमनाय दाउ हमनाय आरो बायदि खेला दंबावो गथ'फोरनो खारनाय बारनाय होयो बेफोरखौ जों माने गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो बेफोरखौ जोंहा माने मोनसे नेमखा होननानै जों बुंनो हायो आरो। आरो बेनि उनाव जयैनो खनसे पार्टि जानानै जयैनो खनसे मोसानाय- मुसुरनायफोर खौ लानानै बैसागु बोथोरखौ माने जोङो बिदाय होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ दा आरो जों बे जेनेबा बैसागु बोथोरखौ बिदाय हरनो थाखाय जोङो मोनसे फोरबो आरो मेला बानायनाय जायो जों जायखौ बैसागु मेला बुङो नङा होनबा नोंथां जों आरो जाय गुबुननि फ्राय मेथाइ खनग्रा एबा सिंगार देंखोगिरि लेंहरनानै जों रंजानाय जायो नङा नोंथां जाय जों बेयाव बादायलायनाय एबा माखासे खेल होनाय जायो नङा होनबा नोंथां? मोसानायनिफ्राय लानानै जेनेबा जों बायदिसिना खेल खारनाय बारनाय होयो बायदि रोखोमनि खेलेनाय जायो जेनेबा जों बादायलायनाय बुङो जेनेबा बे जेनेबा बैसागुखौ जों बिदाय हरनाय जायो आरो जेनेबा बे बैसागु मेला खुंनानै बेखौनो जेनेबा बिदाय बिदाय बैसागु बिदाय मेल होननानैबो बुंनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ बैसागु मेला होननाय जायो आरो नोंथां औ माने बेफोरखौ माने जोङो जयैनो गामि खाथि खालानिफ्राय जेनेब्ला लोगो नांनानै खुंनाय जायो आ रो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथा औ औ
जोंहा बेयाव मोसानाय बादायलायनाय बायदि रोखोमनि खेलाफोर बादायलायनाय होयो, भलिबलफोरखौबो जों होनाय नुनो मोनो। बिब्दिनो जों जयै रंजानानै खौसेथि थाबाय थानो हाथों होननानै बेफोर जोंहा बैसागु दाननि जेनेबा बै साग दाननि लास्ट थारिखफोराव जों माने बेफोरखौ खुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ दायो माने आंबो नोंथांजों बैसागु बोथोरनि बागै रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांङाबो नोंथांनि ओनसोलफोराव बैसागु बोथोरफोरा माबोरै जायो आंनो इसे फोरमायनानै खोन्थाबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ बेफोरनि बागै जेनेब्ला दाथ' जोंहा समाबो जाबाय नोंथां फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै सानबायमोन आं नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन नोंथां।
दे होमबा ना नोंथां।